हेलौ
खोनादों ना
ओं ना
औ खोनादों खोनादों औ खोनादों औ औ खोनादों औ खुलुमबाय
औ माथो ओ खालामगासिनो नोंथां
औ आङो दोङो र' बिदिनो जनानै
अ आंबो दङो जिरायनानै नोंथां
औ
औ नोंथांजों आं कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों एमाउन्टनि सोमोन्दैहाय रायज्लायनानै हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ औ
रायलाय जागोन ना होमबानो
औ जागोन औ जागोन दे रायलाय जागोन
औ औ
होमब्ला आंनो जागोन औ दे बुंलाय
नोंथाङा दा एमाउन्टनि सोमोन्दैहाय ओ फोरमायनो हागोन ना ना आं फोरमायनांगौ नोंथाङा बुंलाय
नोंथाङानो गिबियाव फोरमायना होदो नामा
औ बिदिबा नोंथां
औ
खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों
औ होनोमबा आङो दा जोंनि गुबै आयदायाव फैनोसै जेरै जों एमावखो माबोरैहाय बानायनाय जायो होमबा जोङो मइेनलि बर' बर'फोराथ' आरो एमाव एमाव जेरैहाय न'आवनो बानायनाय जायोना एमावखो जोङो मोखोना बिबार बा मोखोना बिलाइ होनानै बिजों बिदिनो माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोबाय आरो सिगांहोय सोमनानै सुखांनानै ओमफ्राय मोखोना बिलाइखौ बा बिबारखौबो होनानै बिदिनो होनानै जोङो सोरबा दिंखि बा बिदिनो ओ उलार बेबायदियाव देयो देखांनायनि उनावहाय आखाइजों सिथुमनानै बिदिनो लारु बानायनाय जायो आरो बानायनानैहाय बिदिनो सान्दुंआव फोरानबाय फोराननायनि उनाव जेब्ला रानो बिदिनो रानखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो जौआव बाहायनाय जा जायो आरो
औ
ओ मेनलिथ' बर' फोरा बांसिन एमाउखौ जौआवनो बाहायो नोङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ ओरैनो नोंथाङा दे जौआव माबोरै एमावखौ बाहायनाय जायो बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ एमावखौथ' जोङो बांसिनै न'आव न'आवनो बानायनाय जायो आरोना जोंनि बे बर'नि माबायाव आरो ना बर'नि न'खराव बिब्दिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि दि एमावखौ बानायखांबाय बांनाय खांनानै जोङो जेब्ला जौ जौ जौखौ बानायगोन
औ
जौआथ' माइरंनिफ्रायनो जायोना
औ नंगौ नोंथां
अ माइरंखौ जोङो संबाय ओंखामखौ जेरैबायदि सङो
औ
ओंखाम संनाय बायदिनो माइरंखौ जों संना लाग्रोबाय आरो गिबियाव
औ नंगौ नोंथां
मोने ओ उनाव जेब्ला बियो जायो माने मोनो आरो
औ
मोननानै बिखौ जोङो मोनब्ला गुसु जाब्ला बेखौ जों खान्था जे थौ थौ बे थौनिफ्राय बह हननानै लानाय जायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
बहननानै लानाय अ बहननानै लानाय जाब्ला जेब्ला बियो गुसु जागोन गुसुजाब्ला जों एमावखौ बेयाव फोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
एमाथलारुुबायदि लद्र' लद्र जायोना
औ नंगौ नोंथां
अ बेखौ जोङो आखाइजों एबा सिखाफोरजों एबा गन्द्रायफोरजों देख्रुबनानै लाग्रोयो आरो गिबियाव लाग्रोनानै जों बेयाव फोननाय
औ ओरैनो नोंथां नों आं मोनसे सोंलु सोंनो लुबैदों नोंथां ओ बेयावथ' एमाव बो फोननाय जायो नालाय ओरै एमावखौ बेसेबांसो होनानै जेनेबा मोनसे मोननै बा मोन थाम बेसेबां खिनि होनानै फोननाय जायो नोंथां फोरमायनो हागोन ना?
अ 'बेयावथ' जोङो बेयाव जों जुदि बे जौखौ से फाललाफोर सङोब्ला आरो
औ
सेफालाफोर सङोबा बांसिनै जोङो द' एबा स्नि बिस नि दा होनाय जायो आरो ना आरो खाय खायफा- खायफाब्ला जि एबा गुबो होनाय जायो बियो गावनि सायावसो सोनारो आरोना
औ
ओ बिब्दिनो
उम ओमबा आंनि बा मा होनदों नोंथाङा? हेलौ
मा होनदों अ अ
औ जोंनाव मायबाफोर बुंदों नामा
अ आङो बुङाखैदे खिथानो बुंलाय
औ आं माने एसे ओ फोरमायनो सानदों आरो नों
अ
ओ माने ए
अ नेटवरक मोनाखै नोंथां एसे मोजाङै बुंलाय हेलौ औ औ खोनादों दे औ औ खोनादों
औ ओ एमावखौ होनदों ओ एमाव माने जौखौ आरो जौखौथ' मोननै रोखोमैबो संनो हायोना जेरै माइब्रानिबो माथानिबो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ माइब्रानि जोङो जेरैहाय मागो बैसागु्ब्लाथाय जोङो माइब्रानि जौ बिदै संनानै से मास बा नै मास सिगांनो जोङो संना नोंथां जेरैहाय मा होनो बिदिनो सोरबा बायदिया थायसे बा सोरोबा थाइनै होनानै संना दोनो आरो एमावखौ माने गोदै जायो होननानै जोंनि ओनसोलजों बिदि आरो नोंथां ओमफ्राय आरो बिदिनो सोरबा बायदिफोरा जेरै जोंनि बर' आइजोफोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो जौ संनानैबो जेरै जों न'खरनि माखासे आंखालफोरखौ सुफुङो आरो जेरै जौ संनानै फाननानै जेरै बेफार खालामनानै बिदिनो जोंनि न'खरनि माखासे नांगौ गोनांथि जानाय आंखालखौ जों सुफुंनाय जायो आरो जेरै एमावजों एमावखौबो फाननानैबो बिदिनोहाय बिदिनो न'खरनि माखासे गोनांफोरबो जेरै ज' बेखौबो बिदिनो आरो नोंथां
औ औ
औ नोंथाङालाय संनो रोङा रोङा जौखौ संनो रोङोना ना रोङा एमावखौ बानायनो रोङोना ना रोङा नोंथां
ओ बेखौथ' आङो माने बानायफेराखै ओमफायो नुयोना
औ
नुनाय जोंनो माने आङो मोनथिदों आरो बेनि बानायनाय आदब बेफोरखौ
औ
ओम नोंथांमोना सावो ना
जोंनियावथ' बिदिहाय न'आवथ' जोंहा सावनाया ओरैनो सम सम माब्लाबा सावनाय जायो नोंथां ओरैनोथ' जोंनि जोंनि जेनेबा बर' हारियाव जेरै गोदोनि समाव बांसिनमोन जेरै मागो बैसागु्ब्ला जौ नांगौ जेरैहाय नै दैज्लां बोथोराव आबाद मावोबाथाय ओ जेरै मेंना फैबा सान्दुंनिबो बा माने गोजोन थाजिम मोननो थाखायहाय जौखौ लोंनो लोंनाय जायोमोन आरो आरो बांसिनै जेरै हाथाइ बाजारनिफ्राय गलानि निफ्राय लाबानै ज बेलेग गुबुनफोरखौ लोङा लासेनो माने बिदिहाय बांसिन न'आवनो बानायनानै गाव गावनो निजिनि बानायनानै बिदि लोङोमोन आरोना जौ
अ
दाथ' बहुत खम जालांबाय
औ दानाथ'
औ गोबाङानो खम जाबाय गोबां आइजोफोरानो संनो रोंला बेबायदि जालांबाय आरो बहुद खम जाबाय बेस सागु मागोब्ला नोंथांमोननि न'खर न'खराव सङो ना सङा होमबा नोंथां
औ बैसागु मागोब्ला संनाय जायो संनाय जायो बेयावथ' जोंनिया मागो बैसागो होनब्ला गामिनि गासिबो रंजानाय बाजानाय फैनाय जायोना
औ नंगौ नथां
अ बेफोराव होमबानिया होनाय जायो आरोना
औ
उम
जों जोंहा मागु बैसागु होनबा बेनो जौआनो मेन जायो नालाय जोंना ना नोंथां
औ औ
औ ओेरै बोसोराव खनसे होननाय जायो बिदिनो रंजा बाजा बयनिबो न'खराव मागिलायनानै लोंलायनाय जायो आरो ना
औ
माने बोसोरनि खनसे बयनिबो न'खराव हाबनाय ओ जेरै दा दैज्लां बोथोर आबादनि सिगांहाय जोङो रंजा बाजा थायो गोदोनिफ्रायनो खुङो रंजायै बैसागु फोरबोखौ बेबायदिनो मा होनो बैसागुनि जोबैनि उनाव जोंहा फोथाराव ओंखारनायनि जान्जि खाफ्रा नांगौ जायोना नोंथां बिनि थाखायनो माने औ
नोंथांमोनहा आबाद मावो ना
औ मावो नोंथां
औ
ओमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ दे होमबा औ गोजोननाय थाबाय नों थां ओमबा
अ अ दे
रायलायनोनो रोङा